जहरना ना ओमफ्राय कलेजनि जोङो पिकनिक जायोमोन नामा?
जाहैनोथ' नागिरदोंमोन।
अ ओ जायो बालाय ओ फैसायाथ' बाजौ रां खरिल' खांदों सासेयाव
ए ओमफाय माला थांगोन
थांनायाथ' माबायाव जाबायमोना नैजिद' थारिखआव जाबायमोन।
नैजिद'।
औ बे मासनिनो।
गाबोन फैसा बायदिसिनाखौ
फैसाया बे जोंनि डिपार्टमेन्टनि सासे दं होनबा ओ बिरफुं नाम होननाय बेनो होबाबो जागोन मानि फैसाया बे जमा लागासिनो ना दा
ए ओ ओ ओं
ओ दाखालिबोथ' कलेजावहाय रायलायनायावहाय एसेबाबो नोंसोरो ज' दंफायोमोन एसेबाबो खोनाखादों जानांगौ
खोनादोंमोन खोनानायालाय औ ओमफ्राय आङो थांमारोना थांमारा सानदों ओमफ्राय फैसायाबो जारला जादोंमोन नालाय
अ थाङोबालाय ज' थांसै दिडपार्टमेन्टनि
जायगाखौहाय मानसियाथ' गासैबो माबा जाबाय जोंनियावथ' दा साननो मोननायावथ' फैसा होनायफ्राथ' माबाल' जादों नैजि जन नो जादों ओमफाय जों गासै लिस्ट लानाया बाजिनिबो बारा आरोना
ओमफाय अबे जायगायाव थांगोन
थांनायाथ' जोङो दाथ' सरलपाराखौनो लादों गरम बोथोरबो नालाय बेनिखायनो
माथो सरलपाराना दैखौहाय रानजोब्बाय होननायसो नुदोंमोन आं मबाइलाव
रानदों राननायाथ' राननाय नुदोंमोन दाथ' जोंथ' नुथायासैना दाबा मा बादि मिथिया जिखुनु प्लेनिङा बावनो जाबायना जोंनिया पिकनिकसो जानो थांगोन ना जोङो जिखुनु जिखुनु फाइसाखौहाय एसे हागौमानि थाब होनो नाजादो खरस खालामलायनो
औ औ हिनजावफोर साबसे हौवाफोर साबसे जागोन जाखो
हिनजावफोरा माबा जाबाय आत जनसो जाबाय
होमबालाय आङो एसे उनावहाय होनोसैदांं फैसाखौ माने फैसाया गैथ'वा नालाय गारि भारा हरनोबो नांखागोन ना फैसाखौ
औ औ जायो गारि भारायावबो होजायो
औ बे माखासेफ्रा मानि खरस खालामनायफ्राव होथोंसै आरो
जायो। मानसिफ्राथ' थांगोनानो फ्रायानो साफा सानैल' थाङा बादि जादों मानि सोरहाबा सोरहाबा प्र ब्लेम ना एसे
औ‌ होमबालाय सरलपाराखौनो फिक्स लानोसै।
औ सरलावनो फिक्स लानोसै दालाय जोंनाथ' पिकनिक जानो जायगा मोजांबो गैयाना बेयावनो एसे हाजो खाथिबो जाहैबाय मोजांबो
आंनाथ' जायो ओमफाय माखासेफ्रासो मा होनो जायगाखौ।
उम जानायाथ' माबाखौ जाजोबखायोना अमाफोरखौ जाजोबखायोना?
अमाफोरखौ जा सोरबा सोरबा जायै थागोनदालां आंथ' जायो।
जिखुनु माबा लानोसै दाउ लानोसै अमा लानोसै एसेसो नाखौबो लायोना लाला सानदों ना लाबा मा बायदि जागोनथाय एवनो मानो।
बे ओमफाय संग्रा माग्राखौहाय मानसिफोर लाङो नो माथो
संग्राखौथ' इदियाव थाखायो ना माथो मानसि लांबावनो फैसायाबो थोब्ले माब्ले जायोना आरो बासाबोसो। लांगोन एसे दाम लागोन बास भाराया
होमबालाय होमबालाय एसे थाब ओंखारलांनांगोन ना जोङो संहैनांगौबो मानांगौबो थांनाय टाइमाव।
औ बिदिनो माबासोबा ओंखारलांसै द' रिंगा द' रिंगासो ओंखारलांसै ओरै कलेज केमपासनि फ्राय
औ औ होमबालाय जागोन बिदियावनो ओंखारसै दा मानसिफ्रासो थाब जालायोना जालाया
बे मोनदै लिंहरलायसै थाबनो एसे मानि संनाय खावनाय मोनागोनबो ना एसे हजोंहाय जि रिंगासोफ्राव मोननाय बादि खालामसै
ओम ओम ओम
जानायाथ' जोङो बासनि भाराखौबो एडभान्स होनानै दोनखाबायमोन माबा बिदों से रोजा बिदों बे बाजि जन जाग्राया
आयौ एथ' बुरजा
बै माबाया फिसायाथ' जायगा थोयाना माबा बे बिदोंमोन माबासो बिदोंमोन आद हाजार बिदोंमोन। ओमफ्राय गिदिरखौनो लाबाय जोङो जिनिस थिखोगोन मागोन एसे माबा जागोन ना।
ओं औ होनबालाय जाबायना थिगानो
साय सुरायनि भा थाबायोना बेयावबो मोनसे
औ
आरो जोङो हरैनि गेटनि पासिनि थाखाय दु दोननांगोन
मानसिफ्रा थांजोबोबाथ' मज जागोन कालेकसना ओमफ्राय दा हनै मानसिफोर थांजोबाबासो जों बारायावनांगोन नामाथाया फैसाखौ
थांजोबा बारायनांनायानो नंला मानि साबा सानैल' थाङा बादि जादोंना। मानि थांजोबगोन मानि बिदिनो बाजि जनाव हाय ब्रैजिबा जनसो थांबाबो ग्रोब जायो।
ए नोंसोर हिसाब खालामखाजोबबाय आरोखि फैसाखौ
औ हिसाब खालामनानै जों गारि भाराखौ ओमफ्राय गारि भारानि बाहायनाबो होखाबाय ओमफ्राय जोङो गाबोनजोंनो गेसजों साराय थुमै बाराखौ सोंहैनो नागिरदों।
ए ओम ओम
ओमफ्राय मोनसेसो ट्रिपाल लाफानांगोन बादि मोनदों आङो। जायोना
बेयावनो मोनगोन खोमा माबायावनो बे साराय थुमबु माफा बे भारा हरग्रायावनो मोनो मोननायाथ' बेयावनो लानोसै।
होनबालाय औ बावनो लाबोदो।
औ संनायाथ' नोंसोर एसे संफानांगोन बादि मोनदोंं नोंसोर गासै ज' जालायनानै।
औ संनोसै थाब ओंखारलांनानै थाब संहैसै नङाबा बेरायनो मोननाय नङाना हजोंबो।
ओम जोंबो माबा होलायसै हेफाजाब होलायसै बे मैगं थाइगं हानाय सु नाय फोराव दै रोगानायफोराव।
आमफाय मोनसे ग्रुप खुलिजागोनदा ज'
ग्रुपखौहाय गाबोन खुलिनोसै नामा दाथ' एसे मोनाद्रायबायबोना।
ए होनबालाय औ गाबोन गाबोन खुलिदो मा होमबा ग्रुपआवहायबा जेनेबा साबसिन जायोना रायलायनो मानो
औ ग्रुपयावहाय थांनायफोरा जानला मोनला होनहरोना।
औ
गाबोन माबायावहाय बिनो फुङावहाय रालायनानै खुलिनोसै बेखौहाय। जाय जाय थाङोबादि फिक्सफोरखौहाय नायनानै।
औ बिदिनो खालामसै होनबालाय गाबोनहाय। एसे ना माबा दो होनहरबावदो थाङिफोर खौहाय थौदो थांसै होननानैहाय।
हेलौ
ए आंना मा होनामोन
होनदों थांगोन थाङो बे थाङा होननायफोरखौबो एसे होनदो होनदां एसे मानसिफोरा बुरजा जानायनि।
औ माने बिसोरो थांनोबो हागौ मानि थाङोबो थाङाबो जादों मानि फिक्स गैया बिसोर थांनोबो हा उनावहाय होननायबावसै खनसे थाङाबा थाङा थाङोबा थाङो।
औ
जोंहाबो गारिखौहाय रायलायखानानै जोंनावहाय थांजोबाबो जारला जागोन ना ओंखायनो रायलायखानोसै एडभान्स लाग्रोखाजोबनोसै।
औ नङाबा जोंहा उनावहाय दै भारायावहाय होनो एसे बेले बे जे फैसाफोरा थोआ थोस्लाबा जायैगोन नङाबा उनाव लांदेरनांनाय जागोनना जोंहा दानो होनखायाबा।
औ औ ओम जारलालै मानसिफ्राबो सिगां खनसेबोना जों फार्स्ट सेमिस्टाराव थांनायावहाय बिदिनो थांनो थांनो होनबाय दाना माखासे गानानै माबायदि जाया?
औ आं बेखौनोथ गियो बे निफ्राय होदेरनांबायना जोङो बारा बारा खांदेर बांबाय बिदिनो।
औ। मा होनदोंथाइ? मोजाङै खोनायासै।
थांजोबैयावनो
औ ओंखायनोथ' बिदिनो जागोन नामा सान्दां।
उम थाङो सोरबा सोरबा थांनो होननानै थाङो थाङो होननानैहाय उनाव गारि भारायाव होनोसै होननानै थाङाबो। था जोगोन ना
औ
आगोलबो बिदियाव आगोलबो बिदियावनो माबादों जोंहा मो एसे बेले बेजे जादों बिदियावनो।
उम ओंखायनो एबारहाय दायरेक्ट जाय थाङो जाय थाङा मोजाङै होनहरखा जारला जायो होनना बुंहरनांगौलै। रागा जों बा जोंबाय।
औ गाबोन ग्रुपाव खुलिनानै होनहरसै एसे।
फाय
आरो जोंहाबो ओरै मास्टारफोरबो थांफानो हागौना ओरैहाय थांनोबो होनदों सारमोनहाबो।
औ औ बे मेमखौहाय लांफानांगौलै। सानैबो बिसोर मोजां ना बेरायनो मानोबो।
औ मेम मेमोना थांनोथ' होनदोंमोन। ओ होन्नाय बावसै खनसे।
ओ थांगोनदां फिसोरो।
आ औ आरो बे साराबो सा साराबो बे साथामबो साथामावहाय सासेयाथ' थांनाय नङाबादि ओमफाय सानै सानैयाथ' थांगोनसो होनखादों।
ए
लेंबावनोसै खनसे।
औ औ औ होनोमबालाय गाबोनहाय ग्रुबावहाय मोजाङै रायलायफिनसै।
औ गाबोन ग्रुबावहायहाय खुलिनसै ओमफाय बावनो फिक्स खालामनानै मोजाङै रायलायनसै। ओमफायहाय जा हायो जाय थाङा बादि बिसिनि फायसाखौ लाग्रो जोबखानसै। नङाबा उनावहाय बिसोर थाङा होनफिनलायगोन ना।
औ दे जायो।
औ दे होनबा गाबोन ग्रुबावहाय रायलायनसै। खोनाबाय?
औ दे औ।
ओं दे होमबा दोनथ'बाय दे।
औ दे।
औ